औ खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
अ मा खालामगासिनो दालाय
दायो नै नोंथां जिरायना दंथ'यो दायो
आ माने आंबो ओरैनो दं दंनायालाय
औ औ
अ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहायसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
औ आयदायानो जादों माने सल' बाथानि सायाव आरोना। ए गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनानै आरो दासिबां आरोना। माबायदि सल'बाथानि माने थासारिया बोहैबोबाय थादों आरो ना बेनि सायावहाय एसे नोंथाङा बुंफोरथिनानै खोन्थाबानो जाबाय आरो ना।
औ औ औ जिहेथु सल'बाथा सल'बाथा होननानै बुङोबा जिहेतु गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे सल'बाथाया। आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जिहेतु बोहैबोगासि नो आरो आथि जोङो ओ साफा सानै जिहेथु गामिनि बैसो जानाय। जेहेतु आबै आबौमोनखौ जोङो खिथानाय नुनो नुनो मोनो दासिमबो।
औ औ
बावहाय जोङो बांसिनानो जिहेतु सल'बाथा सल'बाथा खिथाबोनायखौबा सल'बाथाजों जोङो बायदिसिना जे सावरायबोनाय खो जों नुनो मोनदोंमोन आरो।
औ
आथिखालाव जोङो खम नुनो मोनो। नु सल' बाथ बाथा होननानै बुङोब्लाथ' जिहेतु सल'बाथानि गेजेरजों जोंहा गोबां गोदोनि समाजारि सावगारिफोरा बेर खांनायखौ जों नुनो मोनो सल'बाथानि गेजेरजों। जिहेथु सल'बाथ थाया जाहैबाय खु